हेल' औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों मोजाङै दं औ नोंथाङा मोजाङै दंना।
होनोमबा नोंथां जों औ दङ मोजाङै दंथ'यो होमबा नों बिथां जों सानैजों दसे अनला ओंख्रि आरो नाफामनि सायाव दसेायलायनो नङा होनोमबा
औ रलाय
जों बेखौ बोरै बानायनाय जायो होनबा नोंथां अनला होननानै बुङोब्लाथ' सरासनस्रायै जों बयबो एसे मोनथिखायो। जे अनलाखौ जों माजों जागोन बिनि सायाव सोनारो अब्लाबो थोंजोङै जोङो। अनला होननानै बुङोब्ला अनला जानो थाखाय मानसिनि। सुबुं सानखोखौ नायनानै मा साथाम साब्रै साबा। बा दसजन बेबायदिखौ लानानै जोङो। मोनसे बिबानखौ लानानै जोङो गिबियावनो सोमग्रोनानै लानांगौ जायो। खुरै गिद दंबा खुरैयाव सोमनो हायो थोरसि दंबा थोरसियाव सोमनो हायो गुबुन गुबुन आइजेंफ्राव जोङो। सोंनानै लाग्रोनो हायो आरो नोंथां।
औ।
दा बिनिफ्राय जोङो जेब्ला सोमो सोमनानै हमाबा दस फन्द्र' मिनिटनि उनाव जेब्ला जोङ एसे। एसे रुइनाय बायदि मोनो होनबा जों बेखौ उवाल। वालडफ्राव जोङो सौवो गुन्दै खालामनांगौनि थाखाय जायगा लानानै। जायगा जों दिंखिफ्राव संनाय नुयो आरोबाव दा गोदान मुगा हिसाबै। दिनै जों ग्रेन्डारफोर मोनखायो जों बेफोरावबो अनलाखौ जोङो उग्रोनांगौ जायो आरो अनखौ।
औ
बेनिफ्राय जों उननानै लाबाय ओमफ्राय जायगा लानानै जायगा ओरैबायदि खालामो बेयावनो नों सोरबा बानलु बानलु पियास बायदिसिना बिलाइफोर जि जि होनांगौ होखाजोबोखायफा उननाय स औ आरो देनाय सबाव बेबायदि जों अनला खौ बानायनाय नुयो बिनि उनाव जोङो अनलाखौ जेब्ला जोङो मोनसे बानायनो थयार खालामबाय होमबा जोङो अरदाबाव जानबाय अदाबाव जानाय लोगो लोगो जोङो जुदि जोङो निरामिस होननानै बुङोब्ला बा आमिसबाबो जोङो निरामिस पादखौ जोङो लाग्रोनानै दै गुदुं खालामग्रोयो आरो बेयाव जोङो जेबो थाव बायदिसिना बाहायनाय जाया बिनिफ्राय दैया जेब्ला गुदुं जायो होमबा बेयाव जों संख्रि हालदै बानलु जि जि होनांगौ जों होयो मस्ला मस्लिफोर देनानै ओमफ्राय जेब्ला जों गोदौवो होमबा गोदौनायनि उनाव खायफा नोङो खारैखौ होखायो ओमफ्राय खायफा अनला हरखांनायनि उनावसो खायफा होयो आरो नोंथां दा बेबायदि मोनसे थासारि होमबा जोङो जोंथिं ओरैनो खारैखौ होगोरो दा बेबायदि हिसाबै गोदौबाय गोदौनानै जेब्ला नों मोनसे थासारियाव फैबाय अब्ला जों बै अनखौ जि समाव देनानै दोननाय बे अनखौ लानानै जों बेजों उनाय जायो आरो माने फ्रि फ्रि फ्रि जों सारनानै बेखौ जोङो खादौ नङाबा खोस्लि एबा खादौबो बुङो जायगा लानानै जायगा
उम
बेफोरफोरखौ जोङो ओरै फिदिं फिदिं फिदिंनानै जाहाथे बै फिथाइया मा लादु जाया आरो सिङाव अनलाया
औ
दा बेखायनो जों बेबायदि उननानै जेसेबां हायो जों बिदि मिहि खालामनानै जोङो उननो हायो दा बेबायदिनो बियो निरामिस जाहैबाय बियो जाजानाय जायो आरो दान्दिसे थानाय उनाव बे गुबुन मोनसेया जाबाय जुदि जों बेयाव दाउ जुदि बा अमा बा गुबुन गुबुन बेदरफोर जों जुदि होयो होमबा जों बे एक्सट्रा एवनानै लानानै होमबा जों बे होसोनोबो हायो आरो नङाब्ला बे अनलाखौनो बै बेदरनि सायाव जों होसोननानैबो जोङो जानो हायो नथां दा बेबायदिनो जोंनि फार्थिं जोंनि ओनसोलाव अनलाखौ बानायनाय जायो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव अनलाखौ माबायदि बानायनाय जायो बिनि सायावसो फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ खावलायबाय
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि जायगाथिंजायबो बेबायदिनो जायनाखि ना गिबियावनो जोङो नांगौखिनि जेनाखि माइरं नि बिबांनि माइरंखौ जों लानाय जायो मोनसे जायहाय गामला बा मोन एसे हमनानै लादो थोरसियावहाय नांगौखिनि बांनि औ जेसेबांनाखि जों अनला ओंख्रिखौ बानायगोन बेबायदि खिनि नांगौ खि खिनि बिबांनिखौ जोङो माइरंखौ लानाय जायो लानायनि उनावहाय जोङो मोनसे जायगायावहाय जेनेबा हमनानै लादो जेरै गामला बा मोनसे थुरसियावहाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो जायनाखि जोङो बेखौ रुइहोनो थाखाय माइरंखौहाय रुइहोनो थाखाय बिनि दसे समनि उनावहाय जोङो माइरङा रुइखांनायनि उनावहाय जोङो बोखांनानै लानाय जायो मोनसे गामला बा मोनसे थोरसियावहाय
औ
बिनि उनावहाय जोङो उवाल नोंथांमोननिथिंथ' उवाल् खौनो होनखायोोना नोंथां देग्राखौ औ जेनाखि जोङो दं बि बिफांनि बिफांनि माबाजों बानायनाय आरोखि औ बे ववाल औ बे उवालावहाय जोङो बोखांनानै लानाय जायनाखि माइरं संखानानै दोननायखौ बोखांनानै लानानै जोङो उवालावहाय देग्लिनाय जायो जेब्लानाखि जेब्लासिमनाखि फावदार महराव जाया मिहि मिहि महराव जाया
ओ
बे जाजासिमनाखि जोङो बेखौ देग्लिनाय जायो।
बिनि अनगायैबो जोंहा आजिखालि इलेक्ट्रनिक्स जायनाखि ग्रेन्डार मेसिन ओंखारबाय बिनि अनगायैबो बेबो जोङो ग्रेडार मेसिनजों जोङो इलेकट्रनिक्स ग्रडार मेसिनजों जोङो बेखौ फाउदार महरावहाय जेनाखि मिहि मिहि महरावहाय जोङो मानाय जायो जोङो देग्लिनाय जायो आरोखि जोङो मेसिनारिजों आथिखालाव बेफोरबायदिजों दा बेनि उनावहाय जोङो फाउदार महराव जेब्लानाखि माइरङा जाबाय बेनि उनावहाय जोङो मोनसे एसे जायगायाव दोननाय जायो गामलाबोो थोरसि बिनि उनावहाय जोङो जेनाखि अनला ओंख्रि संनो बे अनदला ओंख्रि सं संो थाखाय जोङो जेनाखि नांगौखिनि जेनाखि ओ साराय नों नोंथांमोननि सायावबो सारायखौनो होनखायोना औ सार थ जेनाखि जोङो आजिखालिथ' एलपिजिबो थाबाय बेनि अनगायै जोङो बन जायनाखि बिफांनि दालाय गोरान बिफां गोरान जेनाखि ि जोङो अर सावनानैहाय जोङो बाहायो नङा होमबा आथिखालाव थ' नोङो एलपिजि जोंबो जोङो बाहायनाय जायो बेनि उनाय जेनाखि औ बे सारायखौहाय जोङो नोंथांमोननिसिम अरदाबखौनो होनो ना?
अथााबानो होनो
औ अरदावहाय जोङो जों बर' सुबुंफोरा बांसिनानो गोदोनिफ्राय बनजों संबानाय सुबुं बर' माहारिया दा आथिखालाव थ' नोङो बर' माहारियाबो जोङो एलपिजिखौ बाहायनो लागै बाय गोबां बिबांनि समावहाय दा दा बाहायनाय जाबाय दा जों जोङो हमना लादो बनजोंनो संनो नागिरदों
औ
फर एक्जामपल जानाखि जोङो अरावहाय जोङो अर सुनानै जेनाखि जोङो सारायखौहाय जाननाय जायो बा फज'नाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ दै गुदुंखौ फुदुंना लानाय जायो नङा होमबा दै गुदुं बिनि बेवहायनो जोङो हालदै मस्ला ओ बानलु होनाय जायो। जानाखि दैया गुदुं जाजासे जानाखि गोदौजासे बेनि उनावहाय जोङो मोनसे जायगायावहाय गामलायावहाय जेनाखि जों गिबियावहायनो माइरंहाय जोङो पाउदार महराव बानायनाय जादोंमोन बेखौहाय जोङो औ ओ दैजों मिक्स खालामनानै जोङो ओ जेनाखि गलायनानै लाव लाव हर' खालामो बिनि उनावहाय जोङो बे जेनाखि साराय जाननाय बेयावहाय जोङो बेखौ
औ
होनाय जायो आरोखि होसोमनाय जायो ग्लोब ग्लोब गोदौ गोदौजसे बिनि उनावहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां जायनाखि गोबां जेनाखि हमना लादो ना एबा बेदरफोरजोंबो जों जानो हायो औ जों जानो हायो। जायनाखियाव नाखौबो होसननाय जायो बिनि उनावहाय नाजों जायोबा नाजों होसननाय जाबाय जेन'बा एवनानै लाखानाय नाखौ मा बेदरजों जायोबा जों एवनानै लाखानाय बेदरखौ बेबादिनो अनला ओंख्रैयाव होनाय होसन्नाय जायो। बेनि उनावहाय जोंङो मोनो जायनाखि जोङो बेखौ जोङो जानाय मह ाव लानाय जायो आरोखि आरोबाव मोनसे खोथा आरो मोनसे खाया बेनो जेनाखि जों अनला ओंख्रि संनायाव जोंङो खारदै बाहायनाय जायो जायनाखि जोंङो हमनानै लादो जों खारिखौ बानायनो होनोब्ला जेरखि थालिर फस्ला बेसर जेनाखि बेजों जोङो सावनानै दोननाय जायनाखि लादु महरै दोननाय बेबायदिनो ओ जायनाखि खारदै बे खारदैखौ जोंङो होसननाय जायो आरोखि खिन गलायनानै आरोबाव बे बेनि अनगायै जोङो खारै महरै जोंङो बेकिं सदाखौबो बाहाय इउस खालामनाय जायो जेरखि जोङो बाहायनाय जायो। खारदै महरै औ नोंथांमोननि जायगायावबोथ' बेकिं सदाखौ बाहाय जानांगौ नङा होमबा?
ओरैनो नोंथां इमारजेेनसियाव जेब्ला नों बिराद अखा हायो थयार खालाम सनाय जुदि खारै जोंनि आखायाव थायाब्ला होमबा जों बे खुदाखौ बाहायनाय जायो बिनि ओमफ्राय ओरैनोथ' जोङो ना बेदर जेब्ला होनो नागिरो होमबा जों बेयाव गोखै बुस्थु बारा होनाय जाया।
औ।
जानाय जायफाया ओरैनो खारैया गावनो एसे गुबुन मोनसे आलदा रोखोमनि जिथु बेसाद
औ।
बेखायनो बे खारैजोंनो महरफ्राबो सोलायबाय नंङा होमबा। दा बेखायनो जोंङो माजों जागोन बेनि सायाव सोनारसिगोन होमबा नोंथांमोन थिं मोनसे दानि नोंथांङा जि बाथ्राखौ बुंबाय ओ जि देखानानै दोननाय फावउदार जि गुन्दै बेखौ मा नोंथांमोन आथिं फ्राय हबा दैजों गलायनानै हो होनाय जायो आरो ना।
औ दै जों गलायनानै होनाय जायो ओमफाय बिनि अनगायैबो जोंङो डाइरेक्ट फावउदारि महरै जानायखौ जोंङो जेनाखि जोंङो सिङावहाय औ ओरैनोबो होनाय जायो आरोखि औ बेबायदि औ जायखौनो होनो औ जायखौ अनला अरनै होनो औ
ओं ओं होनबा नों नोंथांजों जि बाथ्राखौ सावरायबाय बियो जोबोद दिपलि जादों जोंनि सावरायनाया गोथौ जादों। मानो ना अनलाख खौ जोंङो ओरैनो सिम्पलि नायोबा अनला होननानै बुङो बिराद गोरलै नाथाय बेखौ जोंङो ट्रेडिसनेलि बा गोदोनिफ्राय जों बाहायबोनाय बायदि जि थासारियाव जों बाहायनांगौ बेयो एसे गोब्राब जायो आरो गोब्राब ब्लाबो जोंङो बेखौ खोब मोनसे इन्जय मुदाव रंजानाय मुदाव जों बेखौ खौ थयरार खालामनानै जानाय जायो नङा होनबा नोंथां दा बेबायदिनो जोंङो अनलाजों दाउ फोर जुदि संनानै आलासिफोरखौ जों सिबिहरनो हायोब्ला बियो जोबोद मोजां आरो बेखौ जों बिराद मान होनानै जाहरनाय जायो नै मोनसे थासारियाव फैनाय जायो नोंथां दा बे बे ओंखायनो दिनै नोंथांखौ जि मोनसे सावरायबाय जोबोद मोजां मोनबाय होमबा नोंथां जोंनि सावरायनाय बेखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै
औ औ गोजोनथों नोंथां औ